औ नोंथाङा खोनाबाय ना
नोंथाङा मा खालामगासि
आङोथ' दायो जेबो खालामाखै ओरैनो दङ जिरायनानै। नोंथाङा मा खालामदों? नेट दा थिग गैया नामा? हेल'
हेल'
हाल'
अ खोनादों दा?
औ माथो था औ दासो खोनाबाय।
अ दे बिदिब्ला जोङो बर' आइजोफोर
औ
ओ न'खर खुंनायजों लो गोसे बा न'खरखौ दैदेननायजों लोगोसे मा मा खामानि मावो बिनि सायाव सावरायनि
औ दे जागोन।
बर' आइजोफोराथ' जेनेबा गाव गावनि गथ'फोरखौ दैदेननायजों लोगोसे बा खांनायजों लोगोसे न'खरावनि गोबां खामानि मावो जेनेबा इन-इन्दि एम्फौ लानाय बा जि दानाय बेफोर बा बेफोरनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गावनि न'खरखौ जेनेबा
जौगाहोनो हायो औ दैदेलांनो हायो आरो मा होनो बिदिनि गेजेरजोंनो माने गाव गावनि न'खरजों लोगोसे जेन'बा गावनि फिसायफोरखौबो हेल्प खालामनो हायो जेन'बा थाखा फैसानि बिथिङावहाय खोनादोंना? हेल'